औ।
औ।
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
अ औ मा खालामदों नोंथाङा दासान्दि?
ओ आंथ' ओरैनो दंथ'यो।
औ औ औ बिदिब्ला नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव औ खोनादों खोनादों नोंथां।
औ।
बिदिब्ला नोंथांजों ओ आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन ओ नोंथाङा दासान्दि फ्रि ना?
औ आङो दाासान्दि फ्रियैनो दंथ'यो नोंथां सावरायजागोन।
अ अ अ। बिदिब्ला जोङो ओ आइजो माहारिनि रांखान्थि बिफावनि सोमोन्दै ओ एसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां
औ औ बिदिब्ला आंनो एसे फोरमायग्रोनोसै जिहेथु ओ जों आइजो माहारि ओ आइजो माहारिया जोंनि न'खर जौगानायाव ओ माबायदिहाय रांखान्थियारि बिफाव लाबोदों ओ जेब्ला जोङो गोदोनिफ्राय जों मिथिखायो जे जिहेथु जोङो ओ जोङो दिनै रांखान्थि बिथिं होनना बुङोब्ला जों मिथिखायो जेराव जोंनि खुगा खुगा फैखायो। गासैनियावबो जोङो ओ आइजो माहारिया माबायदिहाय न'खरखौ सुंथाय होनना बुङोब्ला सेरेब फाननानै बा जौ सावनानै फैसा आरजिनानै जोङो। असुंथाइ होननाय बे बाथ्राया फैखायो लोगोसे अमा अमा फाननानै माबायदिहाय न'खरखौ सुंथायो बेफोर खोथाया डाइरेक्टलि फैखायो आरोना दा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जिहेतु दिनै गोदान मुगायाव आइजो माहारिया न'खरखौ माबायदिहाय सुंथानायाव बिफाव लाबोगासिनो दङ
औ औ थारैनो नोंथां ओ आइजो माहारि होनोबा आइजो माहारिया गोबां बेफोरबायदिनो ओ न'खर सुंथानायाव मदद खालामो होनोबा बेफोरबायदिनो नोंथाङा जेरै दा बुंदों औ। बेफोरबायदिनो सेरेब बा जुमाय सावनानै ओ न'खर सालायनाय बा थाखा आरजिनायाव बा जोङो नुनो मोनो। आरो जोंनि आइजो माहारिया ओ बेफोरबायदिनो गोबां ओ गोबां सुबुङानो आइजो माहारिया बेफोरबायदिनो मैगं बा ओ बेफोरबायदिनो मैगं थाइगंनि सायावबो जोङो बिजनेस मावनायखौ जोङो नुनो मोनो। बिनिफ्राय ओ आरोबाव बुंनो थाङोबा जोंनि आइजो माहारिया ओ बेफोरबायदिनो बर'नि दखना गामसा आर'नाइ बेफोरखौबो दानानै जोङो गोबां आइजो माहारिखौनो बेफोरबायदि दानानै थाखा आरजिनायखौ जोङो नुगासिनो दङ।
औ औ
ओं आरो बिनिफ्राय बुङोबा जोङो बेफोरबायदिनो आइजो माहारिया आरो बेफोरबायदिनो मैगं थाइगंआवबो ओ ओ मदद खालामफानानै मैगं थाइगंजोंबो आबाद मावनायखौ जोङो नुदों।
औ
औ बेफोरबायदिनो आरो आइजो माहारिया औ बर'नि लावदुम फिथा साहा बेफोरबायदिनो दखान होनानै न'खर सालायबाय थानायखौबो जोङो नुनो मोनो।
आरो बे आरो बिनिफ्राय जोङो गोबां आइजो माहारिखौनो बेफोरबायदि दानाय लुनायफोरावबो जोङो नुदों आरो बेफोरबायदिनो ओ जोंनि बर'फोरनि जा ओंख्रि सबाय ओंख्रि अनला ओंख्रि बेफोरखौबो जोङो आइजो माहारिखौनो बेफोरबायदि हटेल बा दखान खुलिनानै जोङो बर' हारिनि मोनसे बेफोरबायदिनो हटेल खुलिनानै ओ सबायजों साम' अनलाजों दाउ बेफोरबायदिनो संनानै दखान बा हटेल खुलिनायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ औ
औ बेफोरबायदिनो दखान बिजनेस आरो खायफा खायफाया बेफोरबायदिनो ओ फालार दखान बा जि दखान होनानै जोङो खोब बेफोरबायदिनो न'खर सालायनायखौ जोङो नुनो मोनो बेफोरबायदिनो गोजान हादोरनि ओमफाय मैगं थाइगं बाज जोम लाइ बे बेफार फालांगि मावनायखौबो जोङो नुनो मोनो आइजो माहारिखौ। आइजो माहारिखौनो आइजो माहारि खौनो जोङो बांसिन औ बुंनो हागोन नोंथां
औ औ औ औ नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों जिहेथु जोंहा गोबां जोङो मैगंनि फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आइजोफोरखौ। दिनै बर' आइजोफोरखौ मेग मैगंनि दिनै फालांगि खालामनानै जों दिनै गोबां न'खरखौ सुंथागासिनो दङ जेराव जोङो न'खराव जानो हागौ जोंहा माब्लाबा समाव जुदि गैयाब्लाबो मैगं थाइगं जों गुबुननिफ्राय जोङो बायखनानै जोङो ओ जोङो बाजाराव जोङो फान्नायखौ नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो जोङोह न'खर सुंथनायखौ जों नुनो मोनो लोगोसे जोङो बेफोरबायदिनो गोदोनि समावथ इन्दिफोरखौ जों नुयोमोन। नाथाय दिनै जों इन्दि फिसिनायफोरखौ बांद्राय नुनो मोनला। जोबोर खम जालांबाय इन्दि एम्फौखौबो फिसिनानै जोङो फाननाय नुयो लोगोसेनो जानो थाखायबो आरो लोगोसेनो इन्दिनि जा खुन्दुं बिनि फिथोब फिथोबखौबो फाननाय जायोमोन गोदो। नाथाय दिनैथ जों गोबां सोलायनाय नुबाय जिहेथु। जोङो लोगोसेनो गेजेर ससेयाव जोङो बांसिनानो जोङो था फाननायखौ नुयोमोन आरोना जों बर' आइजोफोरा गोदो थाफोरखौ रुनानै जोङो गामि गामि फानथिङोमोन। जेयाव जों जि गोदोनि समाव फेमफा दामै दामै फैयोमोन गामि गामि। अब्लाना जोङो खारलांनानै लायनो थाङोमोन आरोना। था फैयोमोन फुङावनो गुदुं गुदुं फानो बेफोरबायदिखौबो गोबां फानबोनायखौ नुदों बर' आइजोफोरखौ जेराव जोङो दिनैनि समावथ जोङो नुनो मोनो जे दिनै नंगौ दिनैनि समावबो खायसेया। जि दानानै फानो जेराव खायसे आरो गुबुननिफ्राय बायखना लाना फैनानैबो जि फाननायाथ जोंनिया सोलिबोगासिनो दङ।
औ।
बिदिनो सोलिबोगासिनो दङ जिहेथु नोंथाङा फोरमायनाय बायदि दिनै इसिबांथ दिनै संनाय खावनायावथ' नंगौ रोंखा राखा बर' आइजोफोरा नाथाय जोङो इसिबां दिनै दुखान होनायफोर बांद्राय नुनो मोन जों दिनै जौगा थाखोनि दखान होनाय ना जों फि फिसा फिसा गला होननानै जोङो साहा दखान बा जोङो फिथा लावदुम बायदिसिना जोङो फाननायफोरखौ जों नुनो मोनो बेफोरनि गेजेरजोंबो जोङो न'खरखौ आइजो माहारिया जौगाहोनायखौ जोङो बा रांखान्थियारि बिथिङाव जोङो एसेब्लाबो मदद होनायखौ जों नुनो मोनो दिनैनि समावथ' जोङो बांसिनखौनो जों नुनो मोनो जेराव जोङो दिनै गोबां साख्रि लानायखौ जों नुनो मोन्दों जों दिनै रैखाथि हान्जाया बिथिङाव जोङो बांसिन जों थांनायखौ नुनो मोनदों जोङो बायदिसिनानि जोङो एजेन्टनि खामानियानो जा जियानो जा दिनै आरमि फोरावबो जों मावनायखौ नुनो मोनदों। लोगोसेनो जों पुलिस साख'रि बेफोराव दिनै बर' आइजोफोरा गोबां ओ रांखान्थि बिथिङाव जौगानो हादों जिहेथु ओ नोंथाङा मा बुंनो सानो जिहेथु दिनैनि जा लाइमोन गथ' आइजो माहारिफोर बिसोरो माबायदिहाय खामानि मावोब्लाथाय। रांखान्थि बिथिङाव बांसिन जौगाबावगोन होननानै नों सानो।
आं साननाय बायदिब्ला जि जोङो सोलोंथाइ लानांगौ स्कुल कलेज बा बेफोरखौ गावनि फरायनायखौ जोङो। बांसिन लाइमोनफोरा गोसो होयोबा आङो मोजां जागौ सानो मानो होनोबा दानि जुग गाव बेफोरबायदि स्कुलनि सोलोंथाइ बा कलेजनि फरायनायनि सोलोंथाइ लायाबा दानि जुगाव बारा बेफोरबायदि ओ सोलो खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनो बिनिखायनो आं लाइमोन साफोरखौहाय बुंनो लुुबैयो जे सोलों थाय लाथारनांगौ जायो जायनि जाहोनाव जोङो सा ओ। जोंनि कलेज लाइफा जोबब्ला जोङो मोनसे साख्रि बा मोनसे मोजां लाइननि बिजनेस बेफोरबायदिनो डक्टर इन्जिनियार जानो हानायनि
बिनिनो आङो सोलोंथाइ ला बांसिन लुगैयो आरो।
औ औ औ औ नंगौ नोंथाङा थार बा थ्राखौनो बुं दिनैनि समाव दिनै गोबां जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां नार्स जानायखौबो नुनो मोनो जोङो। जेराव नार्स जानानै जों गोबां बिथिङाव जों दिनै ओ फैसा आरजिनायबा इसेबां मोनाब्ला बो दिनै साफा सानैबाबो दिनै मावदों दिनै जा सोरखारिखौ मोनद्रायाखैबाबो जोङो इसेबां बिथिङाव मोनाखैबाबो जोङो दिनै प्राइभेट लिबाबो जों दिनै गोबां नार्स जानानै थानाय नुनो मोनदों जों दिनै बर' आइजोफोरा गोबां नार्स फरायगासिनो दङ बेनि गेजेरजोंबो जों दिनै खायसेया फैसा आरजिगासिनो दङ लोगोसेनो जों दिनै बर' आइजोफोरा खनसय बायदिसिना दिनै दायो जेराव जों गामियाव जोङो बायदिसिना सेल्फ हेल्प ग्रुप दानानै जोङो न'खरखौ माब्लाबा समाव जुदि खैफोद गोग्लैयोब्ला जों बेफोरनिफ्राय जोङो ओ न'खरखौ संरैखाथि होनायाव जों नुनो मोन्दों जों रांखान्थियारि बिथिङाव जोङो सांग्रांथि लाबोनायखौ जों नुनो मोनदों जिहेथु ओ नोंथाङा फोरमायनाय बायदि दिनैनि समावथ' जोंहा जिहेथु दिनै गोदान मुगा जाहैबाय जेराव जोंहा बिगियाना बायदिसिना मुवा बेसाद दिहुनदों। जों दिनै बेफोरखौ सोलोंनानै लानो नांसिगोन जेराव जोङो ओ नोंगौ दिनै आइजो माहारियाव दिनै बायदिसिना दिनै स्कुटि ओंखारदों बा बायदिसिना बेफोरखौ दिनै आइजो माहारिया दिनै बाहायनो रोंदों दिनै बायदिसिना बेफार फालांगिफोराव दिनै बेफोर ओ स्कुटिफोरखौ बाहाय नानै जोङो गोरलै समावनो जोङो अबावबा गोजान जायगायाव थांनानैबाबो जोङो ओ बायदिसिना बिथिङावनो जोङो जौगानायखौ नुनो मोन्दों लोगोसेनो जोङो बर'फोरनि आइजोफोरखौ जोङो जुदि नायनो थाङोब्ला दिनैनि समाव जोङो गोबांखौनो नुनो मोनो जे जोंनि बर' आइजोफोरा ना फाननायखौ जों बांसिन नुनो मोनो जेराव नाखौ जोङो गोबां फायखारि ओ बायखना लाना फैयो ओरैनो बायखना लायै जायगायावनो बिदिनो जोङो ना फाननानै जोङो दिनै गोबां न'खरखौनो जोङो एसे जौगा थाखो नंद्रायाब्लाबो एसेब्लाबो जोङो गावनि आथिङाव गसंनो हानायखौ नुनो मोनदों। जिहेतु जोंनि गेजेराव नंगौ गोबां जोङो ओ खामानि मावबोगासिनो दङ गोदोनिफ्रायनो बायदिसिना गाइखेर फाननायानो जा बा सेरेब जौ फाननायानो जा नाथाय ना फाननाया एसे जौगा थाखोनिखौ आं नुनो मोनदों आरो जेराव बिसोरो गावनि गथ' गथायफोरखौ दिनै मोजां सोलोंथाइ होनो हादों न'खराव गारि गुराफोर नांगौ जायोब्ला जानाय लोंनायनि आंखाल गैया। बेफोरबायदिनो जों ना फाननानै जोङो बर' आइजोफोरा न'खराव रांखान्थियारि बिथिङाव ओ एसे जौगा थाखोनि आं जौगानायखौ नुनो मोनदों जेराव नोंगौ बर' आइजोफोरा साम' बायदिसिना बायदि ओ ना गुरनानै दैमा दैसाफोराव फानो नाथाय बेफोरनि गेजेरजों इसिबां ओ जौगानायखौ आं नुनो मोनाखै नाथाय जेराव जोङो दिनै नायनो थाङोब्ला ना बायख'नानै जोङो फाननाय बा बायदिसिना मैगं बायख'नानै फाननाय आरो लोगोसेनो जि दखान बायदिसिना जोङो दख'ना फालि आरि बेफोर फाननायफोराव गोबां फैसा आरजिनानै न'खरखौ सुंथानाय खौ जों नुनो मोनदों ओ बिदिब्ला जोंहा जिहेथु समाबो गैलिया ओ नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानदों नामा आरोबाव?
ओ‌ नोंथां जोंहा समाबो जाना फैबाय उनावहाय सावरायलायनो मोनफिनगोन खौ आसा खालामो उनावहाय सावरायलायफिननोसै नोंथां मोनसे आयदा मोजां लानानै।
औ औ दे दे दे बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ औ गोजोन्थों।